हेल' औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दङ' ना?
औ दङ'।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै ओ मोनसे एबा मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो नागेरदोंमोन सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ ओ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंना आबाद आबाद मावनाय। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ एबा माइ आबादनि अनगायैबो जा उफेरा आबाद दङ बेखौ नोंथांमोननि ओन -सोलाव माबोरै माजों मावनाय जायो एबा गोदोनि समनि बायदि दानि समावबो मावनाय हुदाया दङ'ना गैया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौबो मावनाय नुयो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिंखा गायनाय थारुन गायनाय आरो हालदै बेफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
थारुन गायनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै गोबांखौनो नुयो। थारुनखौ माबोरै गायो होनबा सिगाङावनो थारुन जोलै नांग्रोगौ थारुन जोलैखौ खायस खायसेया जोंनिखै बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोयो आरो खायसेया सिगांनि जि न'आवनो गायखानाय बेफोरनिफ्राय दोनो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरनिफ्राय दोननायनि उनावसो जोंना दुब्लिनि फारसे थाङो। दुब्लियाव सिङावनो हालौवग्रोनांगौ गुबुन आबादफोरखौ मावनाय बायद दिनो बेयावबो हालौखांनायनि उनाव सो जोंना नांगोलजों मोनफा मोनफा सिन बोनानै लानांगौ दंग' खालामना। दंग' खालामखांनायनि उन उनाव सिगाङावनो बे थारुननि जोलै दोनखानाय बिखौ मोनफा मोन - फा गारनानै होलांनांगौ आरो नोंथां गारनानै होलां खांनायनि उनावसो जोंना फबनांगौ बिदिनो फबखांनायनि उनाव थारुन गायनाया जायो आरो
औ
बिदिनो नै मास थाम मासनि उनाव थारुननि महरा ओंखार थारो
औ
दा आं आरो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबोरै मावो बिनि सायाव फोरमायनो सानदों माइ आबादनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबांखौनो नुयो मावनाय।
औ
माइ आबादखौ मावनायाथ' जोंना खोथियानिबो गोनांथि जायो खोथियानो खोथियानो गुबै नालाय खोथियानि उनावसो जोंना माइनि महर मोनो
उम
सिगाङावनो खोथियाखौ माबोरै फैयो बेनि सायाव बुंग्रोनांगोन खोथियाखौ खोथियाखौ फोनो थाखायबो जोंना माइनि जोलै नांगौ
औ
माइनि जोलैनि फारसे बुंनो थाङोब्ला खायसे खायसेया न'निनो माइ सिगाङावनो गायखानाय बेफोरखौ दोनो आरो खायसेया जोंनि ओनसोलखौ बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
न'नि माइ जोलै दोनायखौ जों जुदि खोथिया फैयोब्ला जोंनि ओनसोलखौ खायसे खायसे बस्थायाव सोमनानै दैयाव गारसोमो आरो नोंथां
औ
बिदिनो दैयाव साननै सानथामसो गारसोबनायनि उनावसो न'आव गोरान जायगायाव लखबनानै दोनफैयो
औ
गोरान जायगायावल' खबनानैल' दोना जोंनिखै जि नङाबा बस्था नङाबा थास' बिलाय बेफोरजों खोबथुबना दोननो बेयावबो साननै सानथाम बिदिनो साननै सानथाम दोननायनि उनावनो बे खोबनानै दोननाय माइया बाथो खुगा ओंखारो बाथो खुगा ओंखार खांनायनि उनावसो जोंना फोजानायनि महर मोनो नालाय नोंथां
औ
बिदिनो फोनो थाखायबोथ' जोंना जायगानि गोनांथि जायो आरो जायगानि गोनांथिखौबो जोङो ओरैनो फोजालाबाया बेयाव फोनो था खायबो आरोबाव जोंना ट्रेक्टर नङाबा मोसौ नङाब्ला हेन्द ट्रेक्टर होननाय मोनसे फिसा ट्रेक्टर दंना बेजों हालेवग्रोनांगौ
औ
जोंनि ओनसोलखैथ' मोसौजों हालेवनाय नुला नालाय नोंथां ट्रेक्टरजोंनो बांसिन हालेवनानै गायनायखौ नुयो आरो बेयाव दैनिबो गोनांथि जायो। अखानि दै मोनाब्ला जोंनिखै जि सरखारा सलार हरदों बेजोंबो दै जगायना गायनाय नुयो आरो न'आवनो थानाय हन्दा मेचिन बेखौबो बाहायो बिदिनो दै जगायखांनायनि उनाव हालेवना मोजां खालामना खारायना लाखांनायनि उनावसो सिगाङावनो जि बाथ' खुगा ओंखारनाय खोथिया बेखौ फैयो खादा नङाबा खेरखायाव एसे एसे लानानै आरो नोंथां
औ
बिदिनो फोना दोनखांनायनि उनाव नै मास नङाबा नै खावसे मास बिनि उनावसो खोथि या जेब्ला रायो अब्ला माइ गायजायो आरो। बिदिनो माइ गायनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला बे सिगाङावनो फोना लानाय खोथियाखौ फुग्रोजोबो जोंनिखै फुखांनायनि उन नावसो हा जायखिजाया हा गायनो थाखाय नायनानै लानानै
औ
हालेवना लायो सिगाङावनो हालेवना लाखांनायनि उनाव फोमोनो फोमोन फोमोनखांनायनि उनावसो जोंना बे सिगाङावनो खोथिया फुना लानायखौ ज' ज' गामिनि हिनजावफोरा लोगो नांनानै आखा आखा आखाइयाव एसे एसे लानानै गायनायखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो गायखांनायनि उनाव माइ ओंखारनायखौ नुयो माइ ओंखारनायाथ' जोंना बा मास एबा द' मासानो लायो मोननो थाखाय बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै दलहा ओनसोलाव गेसें गायनाय नुयो आरो बोरि ओनसोलाव रोजोब गायनायखौ नुयो आरो नोंथां
उम
बिदिनो आमतिसुवानि समावबो खायसे खायसेया जोंनि ओनसोलखै माइखौ गाया
औ
आमथिसुवा बायखांनायनि उनावसो गायो आरो खायसेया आमथिसुवा जानायनि सिगाङावनो गायनानै फोजोबनायखौ नुयो आरो
औ
बिदिनो लोखि बारा हिसाबै समबार आरो बिस्थिबार बेफोरावबो गायो खायसे खायसेया बिदिनो जोंनि ओनसोलखै माइ गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां दा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बागै फोरमायनानै होदो
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मावनाय जायो दा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंना जोबोद दङ माइ आबादनि अनगायै जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव एबा गामियारि ओनसोलाव बांसिन आबाद मावनायखौ नुनाय जेरैबायदिहाय फिथाइ सामथाइनि आबाद से मैगं थाइगंनि थाइगंनि आबाद माइ आबाद खुसेर आबाद बायदिसिना आबादखौ मावनाय नुयो नाथाय थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलाव मावनाय नुनाय आबाद आबादा बांसिनानो जेरैहाय समजों लाना सम बेसर आबाद आलुनि आबाद ओ लोगोसे नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जिंखा भेन्दि लेस्रा फाथो बायदिसिना बेफोरबायदि आबादखौ मावो बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव खुसेर आबाद लोगोसे फिथाइ होनोब्ला तरमुस आबाद बिदिनो बायदिसिना आबादखौ जोंनि ओनसोलाव फाराम बायदियाव मावनायखौ मावनायजों लोगोसे गावबा गाव न'खर न'खराव सोलिनो थाखाय एबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बिदिखौ मावनाय नुयो आरो नोंथां दा आबादनि मुंङाव दा सरखाराबो बांसिनानो दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' बांसिनानो राहा होयो एबा आबादगिरिनो बांसिनानो जेरैहाय गायनाय फुनाय समावबो माइग्लिफोरखौ बायदिसिनाखौ सोरखारा ओ आबादारिनो हरो ओ हरनानै बिदिनो बिसोरो हासार बायदिसिनाखौबो हेफाजाब खालामो खायसेखौ खायसे जि जायगायाव हेफाजाब खालामो खायसे जायगायाव ओ मानिबा थाखाय एबा माबाफोर गोनांथि एबा गैयिनि थाखाय मालाबा ओ गासैनोबो समानै होजोब हाया ओ बिनि उनाव ओ जोंना गिबियावनो दा ओ समजों लानानैसो मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां ओ बिनि थाखायनो दा ओ दाज्लां बोथोर बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगायैबो जोंना उफेर आबाद जेरैहाय ओ नोंथाङा फोरमायनाय रखम जिंखा भेन्दि लेस्रा फाथो ओ बायदिसिना बेफोर आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुयो आरो बे फोर आबाद मावनायखौ मावनायाव जोंना खायफाया नखरावनो जानो थाखायबो मावबोनाय जायो खायफाया आरो फालांगि खालामनो थाखायबो मावनाय जायो दा फालांगि खालामनायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ बांसिनानो हाथाय बाजाराव बायना मोननाय मैगं बेगरखौ बाय बायदिसिनाखौ लाबोनानै हाखौ मोजाङै नांगोलजों एबा ट्रेक्टर बायदि बायदिसिनाजों हेवनानै ओ गिबियावनो मोजाङै हाखौ बोरियावसो जायो नालाय दैलां बोथोराव बोरिआवसो जानायखाय ओ बिदि बायदिसिना हाखार बायदिसिना बाजारनिफ्राय बायना लाबो नानै बिदि हाखार बायदिसिनाखौ होनानै जोंना मैगं बेगरखौ गायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बिदि ओ फालांगि खामनायाव बांसिनानो आबादारिफोरा मुलि बायदिसिना बाहायनानै फिथाइखौ मोजां होनायनि थाखाय एबा एम्फौ बायदिसिनाखौ अरनाङैनि थाखाय ओ मोजां फसल मोन नि थाखाय बिदि बायदिसिना मुलै बायदिसिना हाखारखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बिनि थाखाय मालाबा जोङो नांगौथि समनि थाखाय एबा गोनांथि जानो थाखाय जोङो बेफोरखौ होनो गोनां जायो एबा मावनाय समाव ओ फालांगि खालामानो थाखाय बांसिनखौनो बिदिखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय बुंनो थाङोब्ला दा बिदि मावनाया जोंनि देहायारिनि थाखाय एबा बिदि मुलि बायदिसिना फिना होनाय फिथाइ सामथायानो जा बा मैगं थाइगङानो जा बेफोरखौ जायोब्ला जोंना देहा देहायारिया एसे गोब्राब जायो एबा देहायारिनि एसे खहा जायो आरो नोंथां बे खहाखौ जोङो बाजा हाथाय बाजाराव जेब्ला जोङो मैगं बाय थाङो अब्ला जोङो दसे सम ओ जे आबादारिजों एबा फालांगिजों जोङो दसे सम इसे सोंना लानो सोंनानै लानाया एसे मोजां आरो अब्ला बिथां बिथाङा मुलि होदों होनब्लाबो जोङो इसे साबदानै न फारसे लाना फैनानै जानो हायो आरो नाथाय जोङो ओ बे फालांगि खालामनायनि अनगायैबो जोंना नखर नखराव जानो थाखाय एबा जोंना बायदिसिना नखरावनो हासार बायदिसिनाखौ बाहाय जायो जेरै बे बायदि बुङोब्ला रासायनिक हासार होनोब्लाथ ओ गोबोरखि हासार लोगोसेनो बोरमानि खि खिखौबो हासार बानायो लोगोसे जोंना एम्फौ लाथा फिसियो नालाय एम्फौ लाथानि खिखौबो जोङो हासार महरै बाहायो लोगोसेनो आरो दा बेसर बेसर मावो बे निखौबो जों हासार महरै बाहा- जायो आरो बेसरनि फैला जा फेरेदनानै थालाङो बेखिनिखौबो जोङो हासार महरै बाहायो आरो नोंथां बिदिनो हासार महरै बाहायनायजों लोगोसे जोंना मालाबा आबादफोराव ओ एम्फौ बायदिसिना नाङोब्लाबो जोङो गनिफ्रायनो मुलि बायदि बायदिसिना बानायनानै बेखौ मोजां खालामजायो आरो नोंथां बेफोरबायदि बानायनानै एबा बेफोरबायदि जोङो होयोब्ला जोंनि देहायारिया जेबो गाज्रि जाया एबा खहा जाया आरो नों नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना दिनै समाबो जानानै फैबाय तु इखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा
नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों आरो फिन